हेल' और खोनादोंंना
औ खोनाबायना नोंथां?
खोनादों।
औ एसे गोसा बुंबावनांगौ नामा नोंथांनि लासै लासै जाद्रायदों
औ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरद। औ नोंथां ओ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा। सम दङब्ला।
औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां। ओ बे दैलां बोथोर। बोथोरावहाय जोङो माइ गायनाय जायो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरैहाय माइ गायनाय। नाय जायो आं नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनो सानदोंमोन आरो।
औ औ हागोन नोंथां।
अ जोङो दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइ गायो बियो सैथो बाथ्रा जोङो बर'। फ्रा आबाद मावनानैनो जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
खौनो जोंनि गाहाय जाग्रा आदारि हिसाबै। हिसाबै जोङो गायो आरो जों माइनिफ्रायनो माइरं मोनो। जोंनि सा सानजा। ओनसोलाव भारतनि सा सानजा ओनसोलाव जोङो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद हिसाबै जोङो। मावनाय जायो आरो आबादजों लोगोसे। जे जोङो साहा आबादखौ जोङो सा सानजा ओनसोलाव बांसिनै मोननाय जायो। जोंनियाव आसामाव जेनेबा माइ आबादनि अनगायैबो साहा आबादखौ मावनाय जायो जोंनि साइदआवहाय। दा जोङो बर'फ्रा मैखोमै जोङो ओ। माइ आबादखौनो मावनाय जायो जेनेबा जोंनि जानो थाखाय जोंओ। साफ्रोमबो जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरानो जोङो माइ माइरं बा ओंखाम जोङो। संनानै जायो नङा होमबा नोंथां। बिनिनो जों गिबियाव जोङो माइखौ गायनोब्ला गिबियाव जोङो खोथियाखौ। फोना लाग्रोनांगोन खोथियाखौ जोङो। हाखौ मोजां एवखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोना लाग्रोगोन आरो खोथियाखौ जेरेब्ला। से दान बा से दान खावसे बा थार्टि थार्टि देसनि उनाव। जोङो बेखौ गोदानै फुफिननानै जोङो माइ- माइ हिसाबै जोङो बेखौ गायफिननाय जायो आरो जेनेबा। बेनिफ्राय जोङो बे। बेखौ जोङो थाम दाननि उनाव जोङो बेखौ बिनि फसलनि फिथाइखौ जों मोनो आरो। जेब्ला माइया मोनो अब्ला सना गाबनि गोमो जाबोयो। अब्ला जों बेखौ माइया मोनबाय होननानै मानसिफोरा बेखौ हायो आरो।
औ औ नं
' जोङो आखखौजोंनो। गोबां हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो माइखौ जोङो मेचनजोंसो हानायखौ जों नु मानोना गोदो जों आखाइजों हायोब्ला ओ हारसिङै जुदि हायोब्ला नोङो बिगासेखौ नोङो साननै सानथाम नांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मेसिनजों हायोब्ला जोङो बिगासेयाव जोङो। थाम बिगा ब्रै बिघा जोङो से घन्टायावनो जोङो मावनो हायो आरो जेनेबा माने जोङो। समजों खारफानो गोनां जाबाय आरो लोगोसे माइ हायो। जोङो। थाबनो जोङो नाखानोबो गोनां गैला बेखायनो जोङो बेखौ फोराननानै। जोङो डायरेक्ट बाख्रियाव सोखानो हायो आरो। आरो जोंनि साइडआवहाय दायो मेचिनजों हायो। हानायाव जेनबा नै रोजा लायो। बिदिनो मबेयाव सोरबा सोरबा ओ जिदाइनजौ लायो अथ्रस'बा दुइ हाजार बिदि पार बिघायाव बिदि हमनानै मेसिन। जों हानाय जायो आरो आथिखालाव अब्ला नोंथांमोननि। साइदआवहाय ओ जेनेबा माइखौ मा मा? आदब जों गायो आरो बोरैहाय माइखौ जों मा मा जातनि माइखौ जों गायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोना आंनो?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो। ओ मारैहाय गायो होनना बुङोब्ला जोङो खैथा खैथाफोनो जो ओ बिदिनो जोङो। ट्रेक्टर जोंनो हालएवो आरो। थिखालाव बिदिनो औ बिदिनो टेक्टरजों हालएवनानै आरो जोंथ माइ गायनो। थाखाय दुब्लिखौ जोङो साफा खालामनांगोना जेरैहाय जोङो। आलि दाननानै आलि गोरलै खोनांगोन बिनि उनावहाय जोङो दैै बलाय। नानै जोङो दुब्लिफोराव दै सोनानै जोङो बेखौ मोजाङै हालएवनांगौ खामार होनांगौ आरो नोंथां। ओ बिदिनो दुब्लिखौ मोजाङै फोमोननानै। जोङो खोथिया फुनानै जोङो माइ गायनाय जायो आरो खोथियाखौ बोरैहाय फोयो होनबा नोंथां। ओ जोङो माइज्लि दोननांगौ आरो बिदिनो ओ पुराना माइफोरखौनो जोङो माइ ज्लि दोननाय जायो आरो सोरबा सोरबाहा बिदिनो दखानफोरनिफ्रायबो एबा गलाफोरनि। फाय लायनानै ओ बिदिनो फाथोनि बस्थायाव सोनानै सोमना दोनो आरो बिदिनो माबा फुख्रिफोराव औ। बिदिनो दोननानै जोङो हरनैबा हरथाम दोनबाय बिनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै ओ। बेखौ हायाव लखबना थालिर ब बिलाइ एबा ओ। थास बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो आरो गाजा बेरनो थाखाय। बिनि उनावहाय। बेखौ जोङो ओ बे खोथियाखौ फोनो थाखाय दुब्लिखौ जोङो फोथारखौ मोजाङै। हेवना लाखाबाय बिदिनो हासार ननिनो हासार एबा गोबोरखि फोर खो जोङो सारनानै होयो बिनि उनावहाय ओ जोङो बे खो थियाखौ एबा माइज्लिखौ जोङो ओ खादा एबा खिरखाफोराव लानानै मोजाङै सार रै सारै जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। बिदिनो माइखौ ओ माइनि अनगायैबो मा मा मेगंफोरनि आबाद मावनाय जायो नोंथां?
अह जोंनि साइदावहाय आथिखालाव जोङो माइनि अनगायै होननानै बुङोब्ला जोङो। औ दायो जोङो जानो थाखाय जोङो गायनाय जायो आरो खायसे खायसे खौ जेरै खांख्रि खलानि आबाद जेरै लेस्रानि आबाद भिन्दि। थिग बिदिनो जोङो ओ फान लाव। बिदिनो खुमब्रा बेफोरखौ जोङो नआवनो गायनाय जायो लोगोसे जोङो मैथा गोखै मै था गोखा आरो बिदिनो जों फाथो नङा होमबा जायो जायखौ जोङो फाथोनिफ्रायनो। जोङो नारजि बनायो नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ जोङो दै ज्लां बोथोराव जोंनि साइदावहाय गोबांआनो नखर नखर गायनानै लायो आरो। जों गाव गावनो गायनानैनो। जों बरफ्रा जायो गावगायनि हायावनो जोङो गासै मुवा जिरा खो जोङो मोनो आरो बिदिनो बिनि अनगायैबो जों बर'फोरा। ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरखौबो जोङो जेनेबा जायो आरो। बर'फोरा जायखौ जोङो खारं बिबार बिदिनो गाम्बारि बिबा बार बेफोरखौ जोङो फोराननानै जोङो दोननानै अनला जायो आरो। आरो जोंनि ओनसोलावहाय। गोबां मानसियानो दिनै न'खर न'खरावनो गासै ओंख्रिया थाफामो आरो। मानोना गावगायनि न'। जेनेबा खुमब्राखौ गायनो थाखायथ' एसेबां जोंनो बिगा हा नाङा नङा होमबा? जोंनि दखरसेयावनो जुदि। न'आवबो बेखौ सां थिखांनानै न'आवबो जों मानला होनानै जोङो मुदायावबो जोङो उखुम मुदायावबो जोङो आगो नुयोमोन नङा होमबा? उखुम मुदायाव जोंहा लावजों खमबाजों बिदिनो माबानानै थाय मान लानानै थायोमोन गोदोथ' आथिखालावसो जोंनि न'खर फोरा थिं बांला जानायनि थाखाय दिनै जों खुमब्राफोरखौ न'आव मानला होनाय जाला। बेखायनो बैसां बानायनानै खुमब्रा लावफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो गायनायखौ नुयो आरो। औ औ बिदि आबादखौ जोङो गावगायनो गायनानै जायो। आरो जेरै जोङो साहा आबादखौबो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव मावो‌। साहा आबादाबो जोबोद माने बेसेन गोसा गोबां राङाव जोङो फाननो हायो जेरै साहा आबाद थायोब्ला जों गोबां रांखानथियाव जोङो माने जौगासिनो सारनो हायो आरो, नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि साहा आबादफोर मावनाय जायोना?
औ नोंथां जोंनि साइदवबो बिदिनो साहा बागान बिदिनो बानाय नाय जायो आरो बि बिदिनो बिसोरो साहा बागान बानायनानैनो गोबां रां खामायो आरो आरो साहा बागान फोराव गोबां सुबुङानो बेरायहैनानै बिदिनो फट'बो साफायनो थाङो बिदिनो। मोजां जायो आरो गोथां गोथां गाबनि नालाय फट'फोरावबो औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेवहाय बिदिनो आथिखालाव ट्रेक्टरजों बांसिन हेवोना आथिखालावबो गोदोनि बायदिहाय नांगोलजोंनो हेवो नोंथां।
औ आथिखालावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो जों बांसिन मानसिखौनो एवनाय नुयो, आरो जायजों ट्रेक्टरजों जेनेबा से घन्टायावनो जों बिगाब्रै बिगाबा बिदि एवनो हायो गोदोथ' जोङो सानसे थोलो मावबाबो जेनेब्ला मोखौ मोसौजों जोङो से बिगाबो हायामोन आरो माने देहायाबो खति जायो मोसौफोराबो दुखु मोनोमोन नांगौ ज समाव जोंङो सान्दुं गो याव जों एवनानै से बिगाबो नों सानसेयाव एवनो हायामोन आरो आथिखालाव जोंबा जोङो से घन्टायावनो नै घन्टायावनो जेन दस बिघाबाबो बार' बिगाबाबो खनसेयावनो वनानै जोङो फोजोबनो हायो आरो। बेखायनो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय ट्रेक्टरजों बांसिन एवो मोसौखौथ' जोङो खम न'खरनि मानसियाव खम राव जोङो मोसौखौ जोङो आजिखालि नुयो आरो नाथाय मोसौखौनो नुनो नुबांला। जोंनि साइदआवहाय
औ
औ औ नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि आरो। मा मा रोखोमै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो मा मा आबादनि मुङा माइ आबादनि मुंखौ मावनाय जायो बांसिन
औ जोंनि साइदवहाय बिदिनो बाराथ' गोबां मुंफोरखौबो मिथिया नाथाय जिखिनि मिथिगौ नोंथांनो बुंनोसै बिदिनो रनजित गायनाय जायो बंगबंधु आरो बिदिनो आरो माइब्रा जोसा मासुरि बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माखौहाय गायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
बिथां आ जोंनि ओनसोलावहाय रनजित आरो आरो बाहादुर बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो मानोना बे माइआ माने फुलुं गोनां हा जायखौ जोङो फट' हा होननानै बुङो नङा होमबा। बेफोरखौ न नांलायाबाबो जोङो बे आबादा मोजां जायो आरो मानोना फुलुं गोनां हायाव मावोब्ला बेफोर हाया बांसिन जासिनो। आरो जोंनि साइडआवहाय गोबां बिदि फट' फुलुंगोनां हा गैया नांगौ नङा हा फुलं गोनां गैया जोंनिथिं बिदिनो दैया नांगौ रोखोमनि दै थायो आरो होमबाबो कन्टिनिउ जेनेबा दै थाबाय थानाय फुल फुलुं गोनां हा बिदि गैसोआ बेखायनो जोङो बाहादुर रनजित आरो लोगोसे माइब्रा जोसा बिदिनो जोङो ब्लेक राइस जायखौ गोसो माइ होननानै बुङो। बेफोरखौ जोङो एसे एसे एनै जानो थाखाय मावनाय जायो आरो मानोना बर'फोरा फिथा जायो फोरबोफोराव जोङो फिथा जायो बेखायनो जोङो एसे एनै बैफोर माइब्रा जोसाफोरखौबो माव मावफानाय जायो आरो बेजों लोगोसे।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' जोंनि साइडआवहाय जोङो गोबां रोखोमनि माइ आबादखौ मावनाय जायो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय बिदिनो सेभेनटि फिफटि म माने गोबां गो बां नामनि रासायनिक नामजों ओंखारदों आजिखालि माने बावगारलायोसे- सेभेेनटि कत्तुर पखत्तुर बिदिबो माइ दोङो नाथाय बेफोर माइखौ जों दिं नांगौ रोखोमनि गायनाय जायो आरो
औ
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां
जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां!